उम खोनादों
औ।
हेलौ।
खोनादों दे
औ खोनादों।
दे अ होनोमबा जागायलांनोसै रायज्लायनायखौ।
ओमजागाय जागोन
थ' जों सानै दिनै रायज्लायनायनि टपिकआ दाउनि सायाव रायज्लायगोन।
ओम
दाउ होनना बुङोब्ला मिथिखायो। माने जों नुबोखानाय। बे आथिं थोंनाय जुनार। जायफोर जायहा गांफोर दङ।
ओम।
बिदिनो जाय फिसा फेहेरनो थाखाय दाउदै दैयो। बिनिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि दाउफोर दङ। जोंहा न'। न'फोरावबो फिसिनाय खायसे दाउफोर दङ आरो खायसे जुनारनि दावफोर दङ। आरो बेनिनो गोबां दाउफोरा जेनेबा न'आव फिसिजायो जाय मानोना स खारानि फारसेनिफ्रायनो गनायथि मोननाय जे बेखौ फिसिजागोन आरो। खायसे दाउफोर दङ। जायफोरखौ फिसिनो हाया न'आव जायफोर माने हाग्रानिनो हाग यावनो थानांगौ जायफोरखौ फिसिनाया माने माने दायनिगिरि जायो आरोना थ नोंथाङा बे दाउफोरनि फारि होनो हागोन ना?
औ हागोन हानाया
दे बुंलाय ओमबा
औ नोंथाङास बुंदों दाउआ जुदि हाग्रानि दाउ थायो न'नि दाउ थायो हार बाथ्रा जों गोबां बिदिनो न'आव फिसिनाय दाउ मोननो हायो जेरै जों न'नि दाउ जिथु जों लकेल दाउ होनना बुङो बे लकेल दाउखौ गोबाङानो जों बर'फोरनि न'खरफ्रामावबो जों बांसिनानो नुनाय जायो आरो गोबां बिदिनो औ दाउखौ जों जानाय जानायनि थाखायल' नङा जों माखासे फानोबो आरो खायसे सोरबा सोरबा बिदि फालांगिबो मावो बिदि न'नि दाउनि न'नि दाउनि फालांगिबो मावो जेरै गावनि जानायजों लोगोसे गुबुननोबो जे गुबुनाबो बायना मोनजायो जेरै टाउन सहरनिया जितु बिसनियावहाय बिदि जोंनि बायदि गामि सहरनि बायदि फिनो थाखाय गोबां जोंनि बायदि जायगा गैया नङा होनब्लासै
औ औ नंगौ
बिदिनो आरो जों आरो दाउ दाउखौ जों जायोबोु जों गोबां ओंख्रिफोरजोंहाय जायो जेरै आलुजों दाउजों जायो आरो बर'निखौ लायोब्ला जों अनलाजों दाउजों जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि बानायनानै जायो जों दाउजोंहाय जिथु जों गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर नुनो मोनो आरो जेरै जों हाग्रानि दाउ माखासे होननो थाङोब्ला जों हाग्रानि दाउ हाग्रानि दाउआ गोबां रोखोमनि दाउ दङ जिथु जों बुंख'नो हाया बिदिनो हाग्रानि दाउ होनोब्ला जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो बायदि जेरै हाग्रानि दाउ होनोब्ला दाउख' दाउखा दाउस्रि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोर नुनो मोनो जों हाग्रानिखौहाय आरो माखासेफोर माखासे दाउ फोरखौ जों जायो जोङ जानायखौ नुनो मोनो जितु आथिखालावहाय सरखारा बेफोर माना खालामबाय थेवब्लाबो सोरबा सोर सोरबा बेफोरबायदि दाउखौ दाबो जाखुमानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामिफ्राव जों नुनो मोनो आरो दाबो सोलिबोनाय आंनि मोनदांथियाव बेफोरखौ मोनदों आरो औ औ जिथु आथिं आथिखालावथ' सरखारा बेखौ जानो होला जिथु माना खालामबाय गोबां बिदिनो दाउफोरखौहाय माना म खालाम जिथु जानायनि थाखाय जिथु बेयो जितु जोंनि सोरगिदिं आबहावायाव थायो जिथु जिथु जोंनि आसामनि सम्फदफोर बेफोर दाउफोरा जिथु सानसे सम बिदिनो जों गावै गावै जालांबाय थाबा जिथु बे सानसे सम गोमालांनो हमगोन नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ आंनि मोनदांथिाव बेफोर आरो दाउफोरनि बागैथ' आरो
दाउफोरनि बागै आरो गोबां दंबावो हेल' हेल हेलौ हेल' हेल' ओ दाउफोरनि बादि आरोबाव बुंबावनोबा माने हेल'